हेलौ नोंथां ओ खुलुमबाय नोंथां ओ मा होनो सानजौफुनि गोजोन हानलायनाय नोंथांनिसिम जासि सरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां नोंनिसिमबो जासिनाय थाबाय दे दाथ गरम बोथो
अ माने आं नोंनाव कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंनाव मोनसे सोंनोसो नागिरदोंमोनलै औ माने मानो होनबा दाथ जोङो मिथिखायो ओरैनो दा माबायदि बोथोर एबा मा होनो दा माबायदि ओ मा होनो थासारि जागासिनो दं जोंनि गेजेराव मोनसे मा होनो ओ मुलुगनाव दुंखावनाय होननानै बुंनाय जायोना जायखौ बिनि बागै एसे सुंदयै खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा अ। दे।
ओ मुलुगनां दुंखावनाय बा बुहुमनां दुंखावनाय जेखौ इंराजियाव बुङो ग्लब ग्लबेल वार्मिं बियो जोंनि सुबुं माहारि एबा जिब जुनारनि थाखाय बा बुहुमाव बुहुमाव थांनानै थानाय जायफोर जिबफोरा जिउ दङ बिसनि थाखाय जोबोद उम मोनसे गिख्रंथाव मोनसे मिथिंगायारि ओ जेंना आरो जेनबा इमान दुंखावनाया माखासे जाहोननि थाखाय जायो ओम बेखौबो जों हिउमेन ओयो जों सुबुंफ्रानो बानायो आरो ओ जेनेबा बिनि माखासे जाहोनफोर दङ जेरै ओ जों गोबां रोखोमनि ओ मोब्लिब दिहुननाय बा माखासे कल खारखाना बा मा ओ गारि मथ हरनि ओ गारि मथर बाहायनाय थाव खामनाय बेफोराव माखासे उखुन्दै गयो आरो उम बे जेब्ला थावफ्रा खामो जेब्ला ओ ओ माबाफोर
औ औ उम थावा खामनानै जेनबा थावफोरा खालामोबा मा जायो
बे थाव खालामनायनिफ्राय माखासे गेस ओंखारो आरो कार्बन डाइ अक्साइड गेस ओंखारो बेयो कार्बन डाइ अक्साइड गेसा मा जायो जोंनि मिथिंगानि गोग्गो बाराव थांनानै लोगो नांनानै जोंनि बारहावाखौ गुदुं खालामो। आरो दंबावो उम बिफां लाइफां दानफायनाय जेनबा बिफां लाइफाङाथ जों मिथिखागौ ओ जेनबा बिफां लाइफां दानोबा जोंहा औ अक्सिजेना खम जायो आरो कार्बनडाइअक्साइडआ बाङो बे थिग बेबायदिनो कार्बडाइ अक्साइडआ मोन गुदुं गेस ओ बिनि उनाव मा जायो बे कार्बनडाइअक्साइडआ जोंनि मिथिंगानि गोगो बाराव हाबफा माने बेबो जोंनि माबायाव गुदुंजायो आरो बाराव गुदुं खालामो नाथाय बांसिनै माबा होनोब्ला गोहोम गोग्लैग्रा होनोबा बे बिफ बिफां लाइफां दानफायनाय आरो ओ बे कलकारखो कलकारखानायाव बाहायनाय माखासे ओ थावआरि मुवा बेसाद बेफोर मा जायो बेफोरखौ। ओजोंबा नों कलकारखानायाव नोङो एब मोब्लिब दिहुननायफ्राव जोङो थाव गोबां बाहायगारो बा गारि मथरनिफ्राय जों गोबां थाव। खामनाय उखुन्दै नुनो मोनो बे उखुन्दैआव माखासे कार्बनडाइअक्साइ गेस थायो ओम बा मिटेन गेस थायो बेफोर मा जायो उम जोंनि बार-बारहावायाव गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैयो जोंखौ हांलानायावबो ग थु माने ओ जायनि जाहोनाव मा जायो जोंनि बारा गुदुं जायो कार्बडाइअक्सायड जों बुंफबनाय जायो ओ जोंनि माबायाव। उम गोग्गो बाराव अक्सिजेन उम बिबाङा खम जायो जायनि जाहोनाव मा जायो जोंनि बारहावाया गुदुं निफाय गुदुं जालाङो बेनि थाखायनो मा जालांयो जोंनि बुहुमा दु दुंखायो जायखौ जोङो बुहुमनां दुंखावनाय बा मुलुगनां दुंखावनाय बा इंराजियाव ओ ग्लबाल वारमिं बे माबाया जायो आरो जोंनि बुहुमाव उम बेखौनो जोङो गो बुहुमनां दुंखावनाय होनना मोनथिनो मोनो बेयाव माखासे ओ गोबां ओ जेंनाफोर दङ जेरै बिनि माखासे। बुहुमाव माबायदि ओ गोहोम खोख्लैयो होनोब्ला ओ जेनेबा जोंनि। ओ बिफां लाइफां बेफोरो खम जायोब्ला बा बिनि ओ मा होनो जेनबा अक्सिजेननि बिबाङा खम जायो। सुबुंफ्रा थांनानै थानायाव खस्थ मोनो उम बेबादिनो जोंनि अजन लेयारखौबो बिसोरो गोबां गोहोम गोग्लैयो ओ थिग बेबादिनो आरोबाव जोंनि ओ दै जोंनि मा होनो बेखौ जोंनि उम लैथो लैथोमाफोराव ओयो ओ बरफ जानानै थानाय माखासे। ओ बरफफोरा दैनि दैयाव ओ माबा जायो आरो बरफनिफ्राय दैयाव सोलायलाङो। बेनि उनाव मा जायो दैनि बिबाङा बांङो बेनि उनाव मा जायो जोंनि हा खुरखानाय जायो बाना जायो जायनि जाहोनाव ओयो सुबुंफ्रा थांनानै थानायाव बा जिब जुनारफोरा थांना थानायाव खस्थ मोनो। आरो मा दंबावो होनबा उम जेनबा जोंनि ओ बे बुहुमनां दुंखांनायनि जोहै मा जायो सुबुंफोरा। ओ गावसिनि न'फोरखौ गारनांगौ जायो बा मोजां रोखोमनि अखा बांखा मोना ओ मोजां रोखोमनि ओ आबाद मोना बेनि उनाव मा जायो बिसोर गावसिनि हाफोर खौ गारनानै गुबुन दाबसे हायाव थांनांगौ जायो बेस बे जेराव थांगोन बेयावनो बिदिनो जागोन उम आरो बिनि उनाव मा जायो। जोंनि ओ रांखावरिनि थासारि बेबो गोबां सोलायनाय फैयो जायनि जाहोनाव मा जायो सुबुंफोरनि थांना थानायाव खस्थ मोनो ओ आरो जेनबा बिसोर गावसोरनि जिउ खुंनायखौ ओम जोबोद दुखु खस्थयै खुंनांगौ जायो ओ गमामायैनो बुंनो थाङोब्ला जों जोंनि सुबुं आरो जिब जुनारनि थाखाय जोबोद ओ मोनसे उम मिथिंगायारि जेंना जायनि जाहोनाव मा जायो थांनानै थानायाव गोबां खस्थ मोनो। नाथाय जों बेफोरखौ रैखा खालामनायनिबो माखासे ओ राहा लामा दङ जेरै जोङो गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां गायनांगौ। आरो हांगा हाजों खागौ इमानि जोङो गारि मथर बाहायनायखौ जों खम खालामनांगौ हायोब्ला जोङो ओ मोब्लिबजों खारग्रा मटर साइकेल बा माखास जे हान्थिग्रा मुवा बा गारि बेफोरखौ जोङो बाहायनांगौ ओ मानो होनना बुङोब्ला जों जुदि बेफोरबायदि गारि मथ फोरखौ बाहायोबा जोंनि माबायाव बुहुमाव बा जोंनि गामि नोगोर टाउन सहरफ्राव जोंनि गारि मथर सालायनायनि बिबाङा खम बिदिनो थागोन थेवबो उखुन्दै खामगारनाय बे था गुबुंगारनाया बियो खम जागोन आरो जायनि जाहोनाव मा जागोन जोङो एसेबाबो जोंनि ओम बुहुमनि बे ओ अक्सिजेननि बिबांखौ जोङो बांहोफिननो हागोन आरो बुं हाबावो जोङो बेसिबां हागौ बेसेबां जोङो बिफां लाइफांखौ दाननाय माने जोङो गायनांगौसो ओ ओरैबायदि होननाय यो जेनबा फांसे बिफां दानोबा जोङो फांनै बिफां गायनांगौ जाहाथे जोंनि अक सिजेननि ओ बिबाङा सानफा एबा सानफा एबा मोजां रोखोमैनो बारलांबाय थायो। नङाब्लाथाय जोङो थानोबो हानाय नङा ओरैबदि गरम जागोन जे नोङो मोनसे जायगायाव नों सुगै थानो हा नङा नोंनि आबादनि ओ बिबां नों आबाद मावनाय नों बेफोर मोनसे मोजां जानाय नङा अखा नांगौ रोखोमनि अखा मोननाय नङा। बिदिनो नोंनि ओ माइ आबाद फोथार जेनबा नों थाग्रा न' बेफोरनि हाया रानस्राव जालांगोन दैनि बिबाङा खम जागोन न हा सिङावबो दैयानो थानाय नङा। जाम एसे हा दङ बेयो जोंनि गोजौ ओ बुहुमनि गोजौ फारसे फैनाया नङा बेयो मा जागोन रानलांजोबगोन। दा बेनिखायनो बुंनो थाङोब्ला जों बुहुमनां ओ दुंखावनाय बेखौ जोङो ओ जोबोर मोजाङैनो मोनबोखाबाय जों दाथ' गरम बोथोर बिदिनो दा बुंनो थाङोब्ला जोङो फिफां लाइफांखौ एसां हायो एसां गायनांगौ जाहाथे जोंनि बुुमनि दुंखांनाया खम जायो दा नोंथाङा आंनि बुंनायखौ एसेबाबो बुजिबाय जानांगौ ना
औ औ नंगौ नोंथां नों बुंनायखौ आं बुजिनो मोनदों। औ हागोन नोंथां। हानायाथ' औ औ मा मा होनो बिफां लाइफां गा-गायनायखौ मा होनो जोङो होबथानायनि माखासे मा होनदों जाहोन फोरना नोंथां औ माने जोङो बिफां लाइफां दानफायोबा जों माखासे मा होनदों ओ मुलुगाव मोनसे गिख्रंथाव मोनसे जाथायजों भुगिनांनो हागौ एबा भुगिनांगोन आरोना बिनि थाखायनो जों बिफां लाइफांखौ मा होनो दानस्रांनायखौ खम खालामनांगौ जेरै मा होनो ओम जोङो बिफां लाइफां ओ नि माखासे बुस्थुफोरखौ जेरै दानफायनायखौ जोङो ओम मा होनो ओ दानफायनायखौ जोङो खम खालायनाय आरो आबाद फोथार आबाद फोथाराव जि खिनि मा होनो आबाद मावनाय बेखौ दोनथनानै जोङो मा होनदों माखासे ओ टाउन सहर एबा मा होनदों नोगोर बानायनाय ओमफाय माखासे मा होनदों ओ माखासे ओ सुबुं माहारिनि माखासे मा होनो ओ थाङो थांना थानायनि थाखा खाय नफोर बिल्डिंफोर बेफोरबायदि बानायनायखौ जोङो एसे खम खालामनांगोन आरोना आं बुंनो थांनायनि मेइन टपिकआनो जाहैबाय मा होनो ओ बिफां लाइफां दानफायनायनि माखासे मा होनदों ओ जाहोन हामा एबा मा होनदों इ मा होनदोंमोन दि फरेस्ट्रेसन होननानै बुंदोंमोन बे दि फरेस्ट्रेसन नि सोमोन्दै आं एसे मा होनदों फोरमायलांनो नागिरदों मानो होनोबा आ उम बिफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनाव माखासे मा होनदों जोंनि जोंनि गेजेराव जिब जुनारफ्रा गोमालांनो हम नोंथाङाबो बुंखादोंमोन जेबायदि बुंदों आंबो बिदिनो एसेल बुंलांनो सानदों जेरै मा होनदों माखासे जाहोनफोर दं आरो माखासे जाहोनफोर ओमफ्राय माखासे फिनजावाथावफोर दङ जेनेबा जोंङो बिफां लाइफां दानोबा मा जायो एबा जों बिफां लाइफां गायोबा मा जायो? जेनेबा आङो जेनेबा आङो बिफां लाइफां मा होनो माबानायखौनो जाहोनखौनो बुंसै जेनेबा दानफायबा मा मा जा मा जायो जेनेबा जोंनि थांना थानायनि मा होनदों ओ जोंनि थांना थानायनि बिबाङा जेनेबा खैफोद गोनां जा जेनेबा जोंनि माखासे जिब जुनारफोरा बे मा होनदों बे बुहुमनिफ्राय गोमालांनो हमगोन ओमफ्राय माखासे नोंथाङा बुंखादों मोनसे मा होनदों मुलुगनां दुंखावनाय बेबो जानो हमगोन ओमफ्राय माखासे मा होनो बोथोरारि सोलायनाय जेखौ मा होनो ओ बोथोर सोलायनायनि जाहोनजों मा होनदों दुंखावनाय मा होनो बेखौ जों बेखौ सहायनो हानाय नङा जेनेबा जोङो ओ जोंनि बे साना जेनेबा बिदुङा गुदुं जायोबा जोङो जेरावबो जों थानो हानाय नङा जेनेबा बिफाङानो जेरै मोनसे गैलाबा बिफां सायख्लुमो सायख्ल दुं होग्रा आरो जोंनो थाखाय अक्सिजेन होग्रा माखासे माखासे नाइट्रजेन गेसफोरखौ प्रडिउस खालामग्रा माखासे मा होनो बुस्थुफ्रा बे जिनिसफ्रा जोंनि बे बुहुमनिफ्राय लासै लासै जोबनो थाङोबा मा होनदों ओम जोङो बे मु मा होनो दुंखावनाया जो जेराव जानो मोनगोन आरो माखा मा होनदों बिफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनावनो मा जादों माखासे हाफोराबो थैलांनो हमदों आरो ओम मा होनदों आमफ्रायो जोंनि गेजेराव गोरान गोरान जानो हमदों जेरै बिफांनि रोदाया गाहा सिंनिफ्राय दै लाबोनायनि जोहैबो जोंनि हाया सिदोमा जानानै थादों थायोमोन आरो मा होनदों ओ माखासे मा होनदों कार्बन डाइ अक्साइद मा होनदों बियो मा होनदों जोंनि गेजेराव मा होनदों गोबां बांलांनो हमदों आरो माने जोङो जों हगारनाय जों हां
हां लानानै
बे कार्बन गेटआ बांदों आरोना ओमफ्राय जेनेबा जों बेखौ खमायनो थाखाय जों निसय जों बिफां लाइफां गायनांगोन जों बिफां लाइफांनिफ्राय मोनथिनो मोनखायो जोङो अक्सिजेन गेस मोनो होननानै आरो मा होनदों माखासे जाहोनफोर माखासे जाहोनफोर एबा मा होनदों माखासे होबथानायनि बेखौ मा होनदों होबथानायनि माखासे जाहोनानो जाबाय जोङो ओ बिफां लाइफांखौ जोङो गोबांनिफ्राय गोबां गायनांगोन आरो ना सा सासेयाव फांनै नङाबा फांथाम बाबो जों गायथार नांगोन फिफां बिफां दानफायनायखौ जों खम खालामनांगोन ओमफ्राय माखासे जोङो मा होनदों दोनथुमनाय मा होनो दोनथुमनाय आदबखौ लोनांगोन आरोना जेनेबा जों-जों-जों-जोंखि दा बायदि जों दानिफ्रायनो गायखालाङोबा माखासे फिफां बिफां लाइफां फोरखौ जोङो इयुनाव फो माखा मा होनो सुबुंफोरनि थाखाय जों दोनथुमनो हायो आरो माखासे मा होनदों जोंनि गेजेरावनो मोननाय माखासे दंफांजों बानायनाय बिलाइजों बानायनाय बेफोरनि थोरसि लथा खुरै बेफोरनि सायाव जोङो सो सोनारनानै थानांगोन आ आरो मा होनदों प्लास्टिकफोर बाहायनायखौ खम खालामनांगोन बेफोरजों जों मानो होनोमबा होबथानो हायो आरो मा होनदों बिफां लाइफां गायनायानो मा होनदों जोंनि थाखाय मा होनदों मोजांसिन जागोन आरो ना आरो जों नोंथाङा बुंदों मुहुलुगनां दुंखावनाय बेयोबो मा होनदों खमायलांनो हमगोन जेसेबां बिफां लाइफां गायगोन इसिबां खमायनो हमगोन आरो माखासे मा होनदों जोंनि गारि मथरफोरनि माबाफोरखौबो जोङो सालायनायखौबो जों बन्द खालामनांगोन हागौमानि जोङो मा खालामनांगोन मा मोनसे मोब्लिबजों सालायनाय मोनसे गारि मथर फोरबो दिहुननांगोन नङा माबा आ जोङो औ मुलुगनां दुंखांनायखौ जोङो मा होन्दों मोगा मोगि जानांगोन आरो ना बैफोरखौ जों खमायाबा जोङो सानफा एफा जोंनि गारि मथरजों खामनाय उखुन्दै ओमफ्राय जोंनि हां लानाय माखासे आरो माखासे प्लास्टिक बुस्थुफोर गिदिर गिदिर आ सावनानै गेस ओंखारनाय माखासे मा होनो बिरोंदामिननिफ्राय उखुन्दै ओंखारनाय बैफोरो मा होनदों जोंनि मुलुगनां दुंखांनायखौ बांसिन खालामो आरोना बैसोर माखासे मा होनो कम्पानिफोर जाय मा होनदों उददगफोर ब उददगखौ जोङो मा होनदों?
औ नोंथां अब्लाथ जोङो ओ बे जोंनि बुहुमना दुंखावनाय आरो बिफां लाइफां दानफायनाय बा ओ फोजोबस्रांनाय बिनि गेजेराव जोबोद मोजां मोनसे ओंथि ओ हाब खोमाना दङ बेनिखायनो जोङो हागौमानि बेफोरखौ ओ रैखा